गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम जासिनाय हरनाय थाबाय
अ नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं औ औ आङो नोंनाव नैबे फन हरनायनि खारना जाहैबाय आङो नोंथांनाव आबाद मावनायनि माखासे मा होनो गो मा होनो बिदिखौ आंखाल एबा आबाद मावोब्ला मा मा दुखु खस्थ' सा सहायनो गोनां जायो एबा माबा मोनसे माबानो गोनां जायो बेबिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा हागोन दे नोंथां ओं दे बिदिब्ला फोरमाय फोरमायलां नोंथां
जागोन नोंथां अब्ला खोनासंदो नोंथां जोंनि बुहुमावथ' आथिखालि आजिखालि आबाद मावग्रा सुबुङा गोबां बांबाय ओ बेयो सैथो बे आबाद मावग्रा सुबुंफ्रा आजिखालि ओ गोबां माखासे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बाबो गावसिनि ओ आबाद खौ मावगासिनो बा जोंनि जोंनि हादराव बा जोंनि बुहुमाव बे जाग्रा आदारखौ ओ सुबुं माहारिनो ओ लाबोगासिनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आथिखालाव आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि माखासे जेंनाफोर नुजाथिनो हमबाय ओ बेयाव गोबां रोखोमनि जें नाफोर दं दा आं फारि फारि बुंलांनोसै जेन'बा उम आजिखालिथ' जेन'बा ओ जोंनि माखासे मिथिंगानि ओ मिथिं गानि हालोद बियो ओ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो आजिखालि मोजां रोखोम नंला बा सोलाय सोल' जाबाय थासै बेनिखायनो मा जायो जेनेबा उ जोंहा एखमबा दैबाना एखमबा रानख्रावनाय एखमबा बारहुंखा अखा एखमबा नांनाय नि बारा जायो दा बेखौ मा बुङो जोंनि नांगौ रोखोमनि मिथिंगाया मदद होआ आथिखालनि समाव मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बुहुमाव सुबुं अनजिमानि बांनाय लोगो लोगो गासैबो उम जेन'बा बिदिनो गारि मथर आरि बाहायनायफ्रा गारि जाबाय, बिफां लाइफां दामफायनायफ्रा बारा जाबाय जायनि थाखाय आथिखालनि नांगौ रोखोमनि अखा हाला नांगौ रोखोमनि सानदुं दुंला दा बेनि थाखायनो माखासे आबाद मावग्रा सुबुंफोरा आबाद मावनो बे ओ मिथिंगानि मदद गैयियाव बिथांमोनहा खस्थ' मोनो आरो आरो दंबावो जेन'बा उम आथिखालाव हासार बा जोलैनि बेगर बेफोरो ओरैबादि दाम जाबाय जे ओ आबादारि बिथांमोनहा बेखौ बायनो बा बेखौ बायनो बिराद बाजाराव दाम बारा जानायनि थाखाय बिथांमोना खस्थ' मोनसै जायनि थाखाय उम आबाद फोथाराव मोजां रोखोमनि हासार होनांगौ ओ हासार होनाय बेखौ होबांनो हाला आरो दंबावो जेन'बा जोंनि आबादनि फिथाइनि ओ जेन'बा आबादनि ओ बेसेननि खम माने जों आबाद फालांगिरि खालामनो थाखाय माखासे आबादारि फोरा फालांगि खालामनो थाखाय माखासे आबादफोरखौ फानो। बा मावो नाथाय आथिखालाव मा जानोंखो बियो ओ जोंनि बुहुमाव बा जोंनि बे आथिखालनि हाथाय बाजार बाजाराव बे मैगं थाइगंनि माखासे दामफोरा खमायदों बा माखासेया बारायदों। दा बिबादिनो मैगं थाइगंनि दाम थिग नङैलाय बिदि आबाद मावनायावबो आबादारिफ्रा खस्थ' मोनो आरो बिदिनो दंबावो वो जेनबा उम दैनि थिग गैयै जेन'बा आथिखालाव आबादारिफोरनि जायगायाव बबा बबेबा जायगायाव नांगौ रोखोमनि दै मोना बा नांगौ रोखोमनि अखाखौाथ' मोनखाया बि आरो बेयाव हायाव दै होनो थाखाय जोंहा बेयाव मोजां रोखोम बानलु आरो दंग' आरि गैया आरो दै जिं नङा मानो होननानै बुङोब्ला माखासे हाया गोजौ जायगायाव जायो आरो बेखौ ओ आबादारिफोरा
बेयाव दै लांनो थाखाय जोङो बेयाव बरिं आरि मिसिनफोरजों दै बोखोनो हानाय माखासे गोहोआ खम जायो बा बिथांमोना रांनि आं खालफोरावबो हाया जायो जायनि थाखाय मा जायो ओ बिथांमोनहा उम दैनि आंखाल जानायलाय माबा जाम्फै दौग' गैयिलाय
बिथांमोना बेयाव नांगौ रोखोमनि दैखौ हैया हैनो हाया आरो दा दंबावो बिदिनो उम बुंंबावो बिदिनो जोंहा मा ओ माखासे आबादारिफोरा नांगौ रोखोमनि हा गैया जेनबा आबाद मावनो जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनोबा जोंनो गोबां रोखोम गोबां हा नांगौ। ओ जायनि जाय हायाव जों गोबां ओ आबाद मावनानै जों मुलाम्फा मोननो हायो नाथाय जोंनि आथिखालाव आबादारिफोरा बांसिनानो ओरैनो गावसोर जानो आन्थावाल' आबाद खौ मावनो हासै जायखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो थाखायबो मावनो हाला मानो होननानै बुंब्ला ओ आथिखालाव हायानो खमखासै बयनाबो जायनि थाखाय मा जायो जोङो ओ बुरजा आबाद दि थांनानै बेखौ हाथाय बाजाराव फाननांगौ बियो गोरलै नङा आरो। दा बेनिखायनो आबादारिफोरा ओ आथिखालाव एसे एसे खमायलांनो हमदों आरो बिनि दङ जों दंबावो जोंहा जेन'बा हाथाय बाजाराव जेन'बा माइ जेनेबा जोंनि आ बाद मोननायखौ लांनायनि माखासे जाहोन बेयाव मा जायो जेन'बा ओ नोङो आबाद मावगोन आबाद फिथाइफोरखौ मोनगोन नोङो हानायनिफाय ओ नोङो मावनायनिफ्राय आबादखौ दिह गोजानसिम बा आबाखौ मोनजासिम नोंना बेयाव ओरैबायदि खरसा जाखायो आरो बेनि उनाव मा जाबावोन नोङो बे आबाद खौ आरोबाव मोनखांनायनि उनाव नों हाथाय बाजाराव लांनो थाखाय नोङो रां रुफा होननानै लांनांगौ जायो जायनि थाखाय नोङो नोंनि बै आबादाव गारनाय रांखौनो मोनफिननांगौआनो खस्थ' जायो आरो दंबावो जोंहा लेबार बा माखासे खामला मुजिराफोरनो हरनांगौ मोननैनि आंखालबो आरो बिसोरखौ बिनाव होनाय रांनि आंनि जेंना मा होनो जेनेबा नों बुरजा आबाद मावोबाथ' नोंनो गोबां रोखोम माखासे खामला मावग्रा बा लेबार मावग्रा मानसि नांगोन नाथाय आजिखालाव मा जायनि न'आव बांसिन रां होयो लेबारा ब बेयावसो थाङो बा खामलाखौ बेयावसो मावहैयो दा बेबायदिनो आथिखालाव नों खामानि मावग्राखौबो मोनबांला आरो जेनेबा नों जाय फैसा बुरजा होयो बे नावसो थाङो जायनि थाखाय मा जायो बायदि लिरखौबो नों मोननो थानजायो आरो आरो जों बुंनो हागाबावो जेनेबा माखासे आबादारिफोर दं जाय जेबो बिनि आबादनि सायावबो जेबो मोनसे गियान गैयालासिनो जानला मोनला आबादखौ मावो जायनि थाखाय बिथांमोना
बेयाव देरहासार जानाय फैया आरोना मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जोङो आबादखौ नो मावनो हायो होनना नों मावबानो जाया बेयाव मा खालामनांगोन जेनेबा न आबादखौ सुरु खालामनानै मायाव फोजोबनांगौ बा माबोरै मावनांगौ बिनि माखासे नोंनाव गियानबो थानांगौ जायनि गेजेरजोंसो नोङो बै आबादखौ नोङो मोजाङै मावनानै नोङो इयुनाव बिनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइखौ मोननो नों मिजिं थिनो हागोन आरो नङाबा नोङो गासिबो आबादानो फेलें जालांगोन दा बेबायदिनो नोंथां जेन'बा आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथियो
औ औ नोंथां नोंथाङाथ' जेनेबा जेंनानि सायाव फोरमायबाय जेनेबा आङो ओरैनो आबाद मावोब्ला मा मा मुलाम्फ धर्म मोनै बा जोंनि थांना थानायनि जेबो राहा लामायाव माबायदि मदद होयोनि सोमोन्दै फंनै बुंलां सानदों आं नोंथां नोंथाङा खोनासंनानै लादो होमबा
आबाद नोंथाङाथ' बुंलांबाय माखासे आबाद मावोब्ला मा मा दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जायो एबा माबा मोनसे होनो जेंना सोमजियो बिदिनो आं बुंनो थांगोन बिनि मा होनो मोजांनि फारसेखौ बुंनो हा थांगोन आं जेरै एबा जोङो आबाद मावनानै जों मा माबाय ओरै मुलाम्फा मोननो हायो एबा जोंनि जिउआव माबायदियै हेफाजाब होगासिनो दं आबाद दा आइआनो बुंनो थांगोन जोंनि आसाम आसाम हादोरसायाव बांसिन सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय जायनि थाखाय जोङो आबादनि सायाव सोनारनो गोनां जायो जाय जोंनो एबा जोंनि जिउ राहा लामायाव गोरलैयैनो मदद खालामबोगासिनो जायनि थाखाय जोङो नांगौ जा नांगौ जानोखिनिखौ मोनजादों आरो गाननो जोमनोखौ बायनानै लानो हादों एबा अबेबा बा थांनो एबा अबावबाफोर माबा बुस्थुफोर लायनो बेफोरबायदियाव जोंङो जोंनि बे मैगं थाइगंनि फाननायजों एबा माबा मोनसे फाननायनि गेजेरजों जोंङो मोनफुंनो हा दों आरोना नोंथां जोंनि थाव संख्रि बानलुनिफ्राय लानानै ओम गाननाय जोमनाय थानायसिमाव मा होनो मोजां जादों आरोना ओम जाय बिनि मेन एबा गाहाय जाहोनानो जाबाय जों आबाद मावनायनि सायाव नोंगौ नोंथां आबाद मावोब्ला जोंङो माखासे दुखु खस्थ'बो सहायनो गोनां जायो जाय ओ मोजां बोथोर मोनाबा एबा बोथोरा खरान होयोब्ला जोंङो माखासे लसबो जानायखौ नुनो मोनो आरो माखासे मुलाम्फाबो जानायखौ मोनो आरोना ओरैनो आं बुंनो सानदों जेनेबा ओ जोंङो गिबियावनो जोंङो माइनि आबाद मावग्रोनायखौ लानोसै माइनि आबाद मावोब्लाबो जों मावोब्ला जोंङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोंङो माखासे जोंनि रासायनारि मुगा एबा रासायनिक मुलि हासारफोर बाहायनानै जोंङो मोजांनिफ्राय मोजां फिथाइ बरहा खालामनो हाबाय। मुलि बायनानै एबा माबा मोनसे मैगं मैगं थाइगंनि जे जेनेबा आबाद मावनानै फिथाइ सामथाइनि बेफोरबायदि आरो जुखामनि आबादाबो जायो जोंनियाव दा आसामाव आरो फाथोआ आबाद बिदिनो दं आरोना मेर्ला बेफोरबायदिजों जोंङो मावनो हायो एबा जोंनो मुलाम्फा होयो जोंनि थांना थानाय लाहा रामायाव माने खालामो बे हेफाजाब होयो। आरो बांसिनानो जोंनिया आसामाव साख्रिआवला सुबुङा गैया खमानो जायनि जाहोनाव जोंङो बांसिन आबादखौनो मावनां गौ जायो आबाद फोथारफ्राव थांनानै बेबायदिनो माखासे जोंनियाव इनकाम फैयो। जेरै मा मा होनो बेयाव जोंङो बेबायदिनो माइ सबाइ बेसर मैगं थाइगं बेफोरबायदि दि फाननानै मा माखासे फैसाफोर आरजिनो हायो जाय जोंनि जिउ थांना था नायनि जिउ राहा लामायाव मोजाङै मदद होयो आं बेखौ बुंनो सानगोन आरो जोंनि ओम आसाम हादराव जोंनि मा होनो इक'नमिक ग्रथ होननानै बुङोब्ला आ जोंनियाव दा गोबाङानो जोंनिफ्रायनो माखासे गुबुन हादोराव थाङो आरोना जोंनि माइफ्रा जोंनि साहा आबादफ्रा जोंनि फाथो आबादफ्रा जोंनि हादरसानि बे गुबुन हादोरसायाव थाङो रो बेबायदिनो जोंनियाव मोजां मोजां आबादारिफोरबो दङ गोदान मुगाजों दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानानै मोजाङैनो ओ आबाद मावनानै मुलाम्फा मोननो हानायनि मेलला दं आरो नुनो मोनसै आरो आबादानो जोंनि थाखाय मेन जायनि जाउनाव जोङो आबाद मावनानैनो थांनानै थानांगौ आबाद माव बाय हाबो जोंनि थाखाय गोनां जायनि जाय जोङो जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुंजोबनो हायो नांगौखिनिखौ ओम मोनफुंनो हायो जोंनि थानाय स्टाइल जोंनि जानाय आदार जोंनि गाननाय जोमनाय बैफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो जोंनि माखासे आबादफोरजोंनो जोङो सुफुंजों एबा मोनफुंनो हायो जायनि थाखाय जोंनि थां थानायनि जिउ राहा लामाया गोरलै जानानै फैदों जोंनि आरो माखासे दंबावो जोङो बेखौ दोनथुमनाय जायो जायखौ जोङो आबाद मावनानै माने बोसोरसेयाव जोंनि सिगां आबाद मावो बेखौ जोङो दोनथुमनानै जोङो फैगौ बोसोरफ्राव एबा ओ फैगौ फाव जोङो बैफोरखौ दाम एबा गोबां बेसेननि जोङो फाननो हायो बाजारफ्राव लांनानै दिनै जोङो हाथायाव जों उम दामखौ खम मोनोब्ला नेक्स्ट मान्थ एबा फैगौ बोसोरफ्राव जों बेखौ दोनथुम नो हानानै जोङो बै बोसोराव जों फानोब्ला बैयो मोजां जायो आरोना नोंथां मानो होननानै बुं गुरलाबआव जोङो गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जों नुहुरो जायनि जाउनाव जोङो दोनथुमनायाबो मोजां आरो जोंनो मोजां मोनसे फैसा आरजिना होयो आरोना नोंथां दा आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथां नोंथाङाथ' बुजिखाबायना औ नोंथां औ बिदिब्लालाय जाथ'सिगोन ना नोंथां